औ औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ औ औ नोंथांजों ओ मोनसे गोनां आयदा लानानैसो सावरायनो होननानै आं कल हरनाय जादोंमोन
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो सावरायजागोन
दा जोंहा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' आइजोफोरनि खामानि दामानि मावनायनि फारसे नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा सुंदुयै?
औ नोंगौ नोंथां थारैनो हागोन ओ बर' आइजोफोरनि खामानि दामा नि होनोबथ' गोबां गोलैयो मानो होनबा जोंनि बर' आइजो फोरा गासैबो खामानियावनो रोंखा राखा एबा गासैबो खामानियावनो जोंनिया जेनन्नाय नङा। औ मानो होनोब्ला जोंनिया दा मावनाय दांनाय जों लोगोसे बर' आइजोफोरा फरायनाय बिथिङावबो सोलों थाय बिथिंङावबो गोबां दावगाबोगासिनो औ औ बिदि बर' आइजोनि खामानि बुङोब्ला जोंनिया जेरै ना हमनाय लोगोसे बर' आइजोफोरा गोबां बर' आइजोफोरानो गावनि न'खरजों आबाद मावनायाव गोबां मदद होयो। सि दानाय एम्फौ लाथा फिसिनाय थावख्रि लुनाय
लोगोसे बिदिनो बायदि जायखि जाया खामानिखौ जों बर' आइजोफोरा मावनो हायो। लोगोसे मावनो हायि होननानै जोङो बुंनो हाया थिग बिब्दिनो ना हमनाय होनना बुङोब्ला जोंनि बर' आइजो फोरा दैमा दैसा बिलोफोराव बिदिनो गावनि लोगोफोर बा गामिनि लो-जो-लोगोसे ज' लोगो नांनानै जेखाइ खबाय आइ बिदि सान्द्रि खादा बिदि लानानै जोङो ना हमनो थांनाय आइजोफोरखौ नुनो मोनो। लोगोसे बिदिनो खायफा बर' आइजो फोर ना हमनानै बेखौ नाफाम बानायनानैबो जोङो फाननो हायो। एबा बैफोर ना हमनो थांनायफोरखौबो जोङो एसेबाबो जोङो फाननानै जोङो रांनि ओ हेफाजाब मोनो आरोना। थिग बिब्दिनो जोङो बर' आइजोफोरखौ दानाय लुनाय बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजो जि दानायाव रोंखा राखा एबा आ खा फाखा औ ओ लोगोसे सि दानायजों लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरा गावनो एम्फौ लाथा फिसिनानै बैफोर फिथोबखौ जोंनिया थावख्रि लुनानै जों बर' आइजोफोरा गावनो गावनि थाखाय जा नांगौ जि जोम दानानै लायोमोन जेरै जोङो बर' आइजोफोरा बैफोर थावख्रि लुनायखौ गाव औ जि दानायनि अनगायैबो बैफोर जिफोरखौ दानानै गोबां रांनि बेसेनाव बैखौ फाननानै गोबां रांनि थाखाय ओ मदद मोनोमोन आरो न'खर खुंनायाव जोंनो बर' आइजोफोरा हे फाजाब होयो एबा गावनि फिसा फिसौनो जा फरायनायाव नां गौ एसेबाबो जों मदद होयोमोन बर' आइजो फोरा औ औ बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा बैफोर जि दानायफोराव हाजो आगर फारौ मे गन बोग्रि बिबार ओ बायदि बाय दि बिदिनो समायना रमायना महरनि आगर एरनानै बै फोर जिफोरखौ जोबोर समाय होखाङोमोन लोगोसे जोंनि बर' आइजो फोर गोदोनिफ्रायनो थावख्रि लुनायाव जेनेबा बैफोर खुन्दुंफोराव गाब जेनेबा गुफुर गाबनि जाग्रोया नङा होमबा बिनि उनाव बैफोराव गाब होनोनो थाखाय ओ बिसोरो मिथिंगानिफ्राय बायदि रोखोम नि बिदिनो सिलिखा एबा थालि बिलाइ ओ ओ मेफ्रि बै फोरनिफ्राय बायदि बायदिनिफ्राय बायदि गाबनि खुन्दुं महरै दिहुननानै बिसि रो बायदि गाबनि सि दानानै लायोमोन लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरा रों सि दानायाव रोंखा रोखा नालाय बेनिखायनो बैसोरो गुबुन जायगाफोराव थांनानै बो सि दानायानानै बिसोरो गोबां रां बुथुमोमोन। खोनादोंना नोंथां? औ। लोगोसेनो जोंनि बर'आइजोफोरा दा जुगाव गोबां सोलों थायाव ओ दावगानायलाय बिदिनो सोलोंथाइ लानानैबो सोरबाबा फोरोंगिरि सोरबाबा नार्स डाक टर अर औ औ बिदिनो जानानै गोबां बिदिर बिसोरो गावनि जिउ राहायाव बा गावनि जिउ लावमायाव गोबां दावगानो हाबाय लोगोसे गावनि फिसा फिसौफोरनोबो गियान होनो हाबाय।
हाबाय औ।
बिदिनो दा बोयदि जा ओ जाफुबाय थानाय जोंनि जौमोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो बिसोरो सोलोंथाइ होनो एबा गियान गुन होनो हानाय नायाव गोबां मदद होबाय।
औ होबाय होबाय होबाय थारैनो सैथो औ खोनादों खोनादों खोनादों।
ओ खायसे आइजोफोरा बिदिनो आबाद मावनायावबो गोबां मुखुब बिसोरो गावनि न'खरजों लोगोसे बिसोरो आबाद मावनाय जेरै बायदिसिना आबाद मावो बिसोर बां बिदिनो जेरै लाइ लाफा गायनाय ओ मुला बोला आलु बेफोर गायनायफोरखौबो आइजोफोरा गाव हारसिंबो मावनानै नै ओ बिदि फालांगि महरै बिसोर हाथाय बाजाराव फाननानै बिदिनो रा रां बुथुमो एबा रांनि ओ गोबां मदद होयो न'खराव। आरो लोगोसेनो औ खादोंना नों थां औ लोगोसे सासे बर' आइजोफोरा गिबि गुबै खामानिया जाबाय जोङो दाउ अमा बोरमा फिनाय औ ओ दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' बिमाफोरा बिदिनो दाउ अमा, बोरमा जेसे हायो फिसिनानै बिसोर बैफोरखौ अमाफोरखौ बिदि बिदिनो ओ दान गु दानजि बा से बोसोर गाहाम फिसिनानै बिसो बिसोरो बै अमाफोरनिफ्रायनो गोबां रांनि मुलाम्फा मोननो हायो। लोगोसे बैफोर अमा फिसिनाय खौबो फिसा जाहोनानै बैफोर मासे मासे फिसा फोरनिफ्रायबो गोबां रां मोननो हायो औ लोगोसे जोङो दाउ फोरखौबो बिदिनो मागो बा बैसागो बैफोर फोरबोफोर बायदियाव खौ फाननानैबो जोङो रांनि मदद मोनो लोगोसे जोंनो दाउफोरनिफ्राय जोङो जेरै दाउ फोरा जों नो दान मोनसेनि दान मोनसेनि उन उनावनो बिदै हो- होयो बे फोर बिदैफोरनिफ्रायबो फाननानै एसेबाबो जोङो रांनि मदद मोनो।
मानो मोनो मोनो औ।
बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा बैफोर खामानिफोराव जोबोद रोंखा राखा एबा आखा फाखा।
औ नंगौ औ खोनादों खोनादों।
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बर' बिमानि जोंनि मावनाय दांनायनि सायाव एसे?
औ औ हागोन थारैनो औ। दा नोंथाङाथ' एसे आगोलावनो गोबां खोथा बुंलांखाबाय। ओ जोंनि बर' आइजोफोरनि जा खामानि मावनो दामानि मावनायनि फारसे दा आं बे एसे फोरमायनो लादों नोंथांजों सावरायलायनो नोंथां। दा जोंहा बर' आइजो माहारिफोरनि मावनाय दांनाय खामानि होननानै बुङो अल्बाथ' जों दा बिथांमोननि खामानि दामानि न'खरनि मावनाय बायदि रोखोमनि खामानि दामानि मावनायफोर खौ नुनानै जोङो बिथांमोनखौ खौ ओ माइनावजोंनो रुजुफानो हायो न'नि माइनाव होननानै नङा होनबा नों
औ नंगौ नोंथां थारैनो
दा आइजो माहारिफोराबो बर जोंनि बर' आइजो माहारिफोराबो ओ हौवाफोरजोंनो समानै ओ खामानि मावलांनायखो जों आथिखालाव नुबोगासिनो दङ एबा ओ खामाय समान समान खामानि मावलांनायखौ जों नुगासिनो दङ बिसोरो जेननानै थायाखै दिनैनि दिनाव बिसोरखौ जेननानै थानायखौ जों नुवाखै जेरैहाय बि थांमोना ओ न'खरनि खामानि मावनायजों लोगोसे बिथांमोना ओ जा हौवाफोरनि खामानि मावनाय जेरैहाय आबाद मावनाय आबाद मावनायफोरावबो बिद थांमोना ओ हौवाफोरजों समानैनो ओ बिथांमोना बायदि रोखोमनि आबाद मावलांनायखौ जों नुनो मोनो एबा मावलांबोबाय थानायखौ जों नुबोगासिनो दङ
औ नंगौ
बेनि अनगायै जोंहा आबाद मावनायनि अनगायै जोंहा सोलोंथाइनि बेलायावनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव ओरैबादि नुबोदों एबा आगोल बो नुबोगासिनो दङ जोङो ओरैबायदि ओ जोंनि आइजो माहारि फोर एबा आइजो माह हिनजाव माहारिया ओ सोलोंथायाव ओरैबादि जौगाबोनायखौ जों नुदों जेरै हाय बिथांमोना ओ उम हौवाफोरनिख्रुइबो बांसिनै जों सोलोंथाइ लाबोनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालनि दिनाव जेरैहाय बिथांमोना ओ गोग्गो सोलोंथाइ लानानै एबा मोजां सोलोंथाइ लानानै ओ मोजां मोजां खामानि मावलांनाय हा हारिमुनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बर' हारिमुआव गोबां ओ आइजो माहारि बिथांमोना ओ बायदि रोखोमनि हारिमुआव बिहोमा होलांनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय खनथाइ रायथाइ लिर नाय ओ सुंद' सल'मा लिरनाय सल'मा लिरनाय बिजाब लिरनाय बायदिफोराव ओ बाय ए एबा बर' हारिमुनि हारिमुआव एबा हारिमु थुनलायाव ओ आइजो बिथांमोना गोबां बि फाव लाबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
ओरैबायदि नुयो ओ बेनि अनगायैबो खायसेखौ ओरैबायदि नुयो नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलां खानाय बादिहाय जेरैहाय ओ बिथांमोना ओ बेफार फालांगि खालामनानैबो न'खरखौ ओ सुंथाबोगासिनो दङ खायसे खायसे आइजो बर' आइजोफोरा जेरैहाय हाथाय बाजाराव ओ गोथां मैगं थाइगंनि ओ बेफार फालांगि खालामनानै सोरबाया ओ फिथाइसामथाइनि बेफार फालांगि खालामनानै ओ बायदि रोखोमनि गावसिनि बेफार फालांगि खालामनानै ओ गोबां रांखान्थि बिथिङाव जौगाबोनाय खौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव नङा होनबा नों थां बर' आइजोफोरखौ एबा औ औ थिग बेबादिनो ओ बर' आइजोफोरनि मावनाय दांनाय होनोब्ला ओ गायनाय फुनाय गायनाय फुनाय ओ ना हमनाय बायदि-बायदि खामानिफोराव जोंनि बर' आइजो फोरा जेरावबो आखा फाखा दानाय लुनायानो होनाय ओ बाय बायदिसिना रोखोमनि खामानि मावनायानो होन बिथांमोना जेरावबो आखा फाखा रोंखा राखा जेरावबो जेननानै थाया नंङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो ओ बिथांमोना ओ गावसोरनि गाननाय दख'ना जेरैहाय दख'ना लांगा आर'नाइ गामसा फास्रा जोमग्रा बायदि बायदिखौ गावसोरनो न'आवनो गावसोरनि आखाइजों दानानै फाननायजों लोगोसे गावसोरबो गाननायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथांथारैनो, !
थिग बेबादिनो जों गोबां बिथिंङाव दिनै जोंनि बर' आइजोफोरखौ जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनो। मोन जेरैहाय जोंनि बर' आइजोफोरखौ जों नुनो मोनबावो जेरै दिनैनि दिनाव आथिखालनि मुगायाव गोबां बिबांनि दिनै बें फोराव दाहार लानानै एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय गोबां बिबांनि रां लानानै बिथांमोन दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसेनो बायदि रोखोमनि हटेल, बेफार फालांगि हटेल, होनाय दखान, ! गला होनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां? थिग बे रोखोमैनो बिथांमोना खायसे खायसे ओरै नुनो ओरैबो नुनो मोनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ गोरों गोरा सोलोंथाइ गोगो सोलोंथाइ गोनां बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो समाजनि मोजांनि खामानि मावलांनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय बिथांमोना समाजनि समाजखौ फोसाबनो थाखाय बिथांमोना आइजो माहारिनि जेरैहाय आफाद दानो लानाय नुनो मोनो जोंङो जेरै जेरैहाय माइनाव आफाद जोंहा बायदि रोखोमनि मोजां मो मोजां आफाद दानानै लानायखौ जों नुनो मोनो जायनि गेजेरजों बिथांमोना गामियाव गाज्रि रोखोमनि खामानि जानाय एबा जाथाय जानायफोरखौ बिथांमोना बैफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांङो एबा जा गोरोन्थि मावनाय बेफोरखौ दबथायनो हानाय गोहोआ बिथा बिथांमोननियाव थायो नंङा होमबा नोंथां। औ थिग बेबायदिनो बिथांमोना हारिमु एबा गामि समाज फोसाबनायाव गोबां बिहोमा एबा बिफाव होबोनायखौ जों नुबोगासिनो दंङो। आथिखालनि जुगाव एबा गोदोबो नुबोगासिनो दंङोमोन। दा थिग बेबादिनो जोंहा बर' आइजोफोरनि जा बाख्नायथाव खामानि दामानि मावनाय बैफोरो थारैनो गोगाथाव एबा जोंनि थाखाय गोगाव गोथावआनो होननांसिगोन बाखनायथाव गोगथाव नंङा होमबा नोंथां। औ थिग बेबदिनो बिथांमोना जना जिरायना थायालासिनो गोबां रोखोमनि बायदिसिना ना खामानि मावलांनानै जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां,
दे नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय दिनैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो फोजोब